हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मिन मोनाबिस औ गोजोन मोनाबिलि असमियानि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथां आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांसिम गोजोन हामलायनो जासिहरनाय थाबाय।
सैथो दा जोङो दान्दिसे सम सावरायलायगोन आरोना नोंथां दान्दिसे सम सावरायलायगोन होनना बुङोब्ला जोंहा दा मोनसे बेलायाव फैनि बा बर' समाजाव आइजो आरो हिनजाव माहारिनि बागै जों दान्दिसे सम सावरायलायगोन आरोना नोंथां दा बर' बर' आरो आइजो माहारिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायलु होना होनो हागोन ना?
औ औ औ औ हागोन औ थारैनो हागोन नोंथां दा आइजो एबा हिनजाव माहारि औ औ आयजो ए हिनजाव माहारि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बिथांमोनखौ बिमा माइनाव जों रुजुनो हा हायो नङा होमबा । नोंथां नोंथमोनानो जाव गंसे न'खर एबा गंसे समाजखौ समायना खालामना लाखिनो हायो नङा नोंथां ।
नंगौ नंगौ।
जेरै सासे आइजो एबा हिन्जावा न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासै खामानिखौ गाव मावजोबो नङा होमबा ।
औ थारैनो।
बिदिनो सासे मोजां आइजोनि आखल आखुखौ जों बिथांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो । नङा होमबा जेरै स आइजो एबा हिन्जावा गावनि न'खर-न'खरखौ ओम न'खरनि गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अन नाय बजबनाय बायदिफोरानो बिथांमोननि आखलखौ मिथि मोनो नङा होमबा । नोंथां बेबाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव खायसे आइजोफोरा गावनि बिखुनजो एबा बिहावफोरखौ अननाय बजबनाय लानाय अननाय बजबना लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। नाथाय खाय खौ जोगारनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बेबादिनो उम उम सासे आइजोनि मावनांगौ खामानियानो जाबाय गावनि फिसाफोरा लेखा फर फरायदोंना फरायाखै बेखौ नोजोर होनाय लोगोसे गावनि गथआ मा मावदों मा मावाखै मा जादों मा जायाखै बेफो खौ नोजोर होनाया आरो लोगोसे मोजां लोगोजों लोगो जादोंना जायाखै ना गाज्रि लोगोजों सो लोगो जाहैदों बेफोरखौ नायनाय एबा जोथोन लानाया सासे आं गो एबा मोजां बिमा एबा आइजोनि मावनांगौ बिबान एबा खामानि नंगौनाा नोंथां?
औ सैथो
औ औ दा नोंथाङाबो नोंथांनि गोसोनिफ्राय आइजो एबा हिनजाव माहारिनि फारसे मा बुंनो सानो? आइजो एबा हिनजाव मा लानानै थाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो एसे
औ थारैनो आङो नोंथांनो एसे फोरमायना बा सावरायना होनोसै दा आइजो आरो बर माहारि होनना बुङोब्ला बर समाजाव आइजोफोर ए बा हिनजाव माहारिनि गोनांथि आरो बिफावनि सायाव मोनसे आं गोलावै फोरमायना है नङा होमब्ला नोंथां दा सिगांग्रो जायखि जाया हारि एबा समाजखौ जौगाहोनो थाखाय आइजोफोरनि बिफावा बयनोबो गोनांसिनथार आरोना नोंथां बयनावबो गोनांसिन जाथारनांगोन। दा बर' समाज सावबो हिनजाव माहारिनि जाय जायगायाव बिराद जायगा गाया बिराद गोजौ आरो मानगोनां नङा होमब्ला नोंथां नंगौ थारैनो बिथांमोनहा नखर सालायनायनि सायाव आरोबाव हारिमु आबाद आरो समाज दानायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों। दों बालाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा लाबोगासिनो नङा होमबा नोंथां। दा बेनि सायावनो न हर आरो समाजनि माखासे बिबावफोर थायो नङा होमब्ला नोंथां। बर' समाजाव हिन्जाव माहारि नखरनि लोखि बा माइनाव होनना गनायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां। नंगौ बर नख'रनि रांखान्थि गथ गथायइफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय आरो नख- खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि लाहार फाहार खालामनायाव आइजोफोरा गाहाय बिफाव लानांगौ बा लायोबा लाबोगासिनो दङ। बा नङा होमबा नोंथां औ बर' थमाज बेबस्थायाव हौवाफोर बादिनो हिनजाव- साफोरखौ मोजां मोन होनाय जायो। नङा उमब्ला नों थां बर समाजाव नंगौ बिनि औ दा आबाद आरो रांखान्थिनि माखासे बिफाव फोरबो दं नङा होमब्ला नोंथां। बर सुबुंफोरनि गाहाइ जिउ राहा आया आबाद मावनाय नङा होमब्ला? बे आबाद मावनायाव आइ जोफोरनि हेफाजाबा हौवाफोरखौ बियां जायो नङा होमब्ला नोंथां माने हौवाफोर औ हौवा फोरखौ मदद होनाय बेफोरो माने बेंजायो आरोना नोंथां दा हा मावनाय होनना बुङोब्ला ओ माइ बुं होनाय माइ गायनाय आरो माइ हानाय समाव आइजोफोरा गोख्रोङै बाहागो लानांगौ बा हौवाफोरखौ हेफाजाब होनांगौ जायो आरोना नोंथां बा हेफाजाब होनायखौ जोङो नुबोगासिनो नो दं बा नुबोबायबो थादों बा हेफाजाब होलायबायबो थादों आ नावनो नोंथां दा दक- खनाय बा हि बुनाय बरफोरनि दा बर हिनजावफ्रा बा गावसोरनि हाथाय बाजारनि बा हा थाय बाथायनि दखना गामसा आरनाइखौ गावनो माने ओ ओ थाथसालि बा थाथ सालाव बु नानै लायो बा दानानै लायो। नङा होमब्ला नों थां नंगौ गोबां हिनजावसा फ्रा बे ओ दानाय बा बुनाय हारिखौ रां खायदा बादिनो बाहायो। नङा होमब्ला नोंथां रांनि सायावबो बाहायो जाय नख खरनि रांखान थियाव मदद खालामो बा मदद खालामनायाव खाबु होयो। नङा होमब्ला नोंथां नंगौ हारिमु आरो उत्सब फोरबो माखासे दं बेवहाय बर' हारिमुखौ खान थि गोनां आरो समायना खालामनायाव आइजोफोरनि बिफावा गाहाय बा गोनांथार। नङा होमब्ला नोंथां? दा बेनि गेजेरावनो मोसानाय आरो रोजाबनाय दं बागुरुम्बा आरो खेराइ मोसानाय सिख्ला आरो आइजोफोरा बाहा गो लायो नङा होमब्ला नोंथां? बिथांमोननि मोसानायनि ओ ओ रंजायै बर' हारिमुवा मुलुगाव सिनाय जादों आरोना नोंथां दा नोंथाङाबो अननानै एसे फोरमायना होलाय आंनो। ओ बर' हारिमुनि सायाव।
औ औ दा बर' आइजोफोर एबा हिन्जाव माहारिनि फारसे एबा बिथांमोननि फारसे बुंनो थांबा जोंहा जेरैहाय जों नुनो मोनो आइजो। आइजो माहारिफोरखौ जेरै। दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, हांसो बायदि जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे मैगं थाइगंनि। बेफार होनाय सि जोमनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव जों नुनो मोननो नंगौना नोंथां।
औ सैथो सैथो सैथो खोथा।
थायो ना थाया । फालासिनो जोंनि बर' आइजोफोरा माह माहारि। एबा हिन्जावफोरखौ। खामानि मावनायजों। ए उम खामानि मावनायाव एबा मुखुब थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ अबावबा औ औ औ अबावबा अबावबा जों नुनो मोनो। हौवा थासेआवबो आइजोआसो खामानि बेफार फालांगि खामना नखर संसार जा ओ सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नों
थारैनो नुबोदों सैथो खोथा जों थारैनो नुबोदों
औ औ औ थिग बेबादिनो जों दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो आइजो एबा हिन्जाव माहारिफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ सैथो
गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लाना गेदेर गेदेर खामानि एबा साख्रि मावलांनायखौ जों आइजो माहारिफोरखौ नुनो मोनदों एबा नुबोगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो हारिमु राव थुनलाइ बायदि खामानिफोरावबो आइजो माहारिया गोबां बिहोमा होलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ सैथो सैथो।
न्थाय लिरनाय, रायथाय लिरनाय, सुंद सल' सलमा बाहायदि थुनलाइ लिरनाय, रावखान्थि लिरनाय, बिजाब लिरनाय बायदि खामानियाव आइजो माहारियाबो गोबां बिहोमा होलांदों। नङा होमबा? आरो लोगोसेनो बिथांमोना ओ मोनसे हारि हारिमुखौ जौगा होनायाव गोबां बिफाव होबोदों नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ सैथो सैथो नंगौ
थिग बेबादिनो बिदिन्थि महरै जेरहाय ओ आबाद मावनाय आन आबाद मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जों ओ जेरैहाय जों खाय जोंनि खायसे खायसे ओनसोलाव जों ओ आइजो एबा हिन्जाव माहारिखौबो गोबां आबाद मावनाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ खोनादों सैथो खोथा नंगौ
बिथांमोना गावनो आबाद मावनानै जेरैहाय माइ आबाद मैगं थाइगंनि आबाद, बायदिखौ मावनानै ओ गावनि नखरनि गावनि संसारनि जिउ राहाखौ ओ सुफुंलांनायखौ जों नुनो मोनबोबाय । दङ नङा होमबा नोंथां खोनादों ना?
दा औ दा नोंथां आं फंनैसो बुंनि। दा हारिमुआव ओ गोबां उत्सबफोर था थायो बर हारिमुआव नङा होनब्ला गोबां उत्सबफोर थायो बा फोरबोफोर थायो जेरै बैसागो काथि गासा आरो ओ मागो फोरबो समाव। माने आइजोफोरा ओ हारिमुवारि आदार जेरै ओ जौ ना फार्म माने बायदिसिना बानायनाय आरो नखरखौ मोजाङै साजायनायाव मदद खालामो नङा होमब्ला नोंथां? दा बेनि गेजेरजोंनो ओ हारिमुआव बर हारिमुआव गोबां सोलोंथाइ आरो थासारि थायो ओ नङा अब्ला नोंथां माने ओ जैरै ओह गोजाम समाव सोलोंथाइनि ओ माने आंखालाव हिन्जावसाफोरा ननि थासारियावनो ओ मा सिबिनाय थायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय ओ आथिखालनि जुगाव। बर आइजोफोरा माने सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगानाय फारसे लामा दादों बा दाबोगासिनो दं बा दाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमब्ला नोंथां दिनैनि बा आथिखालनि बिथांमोना माने सोलों थाइ डाक्टार इन्जि नियार आरो आर्मि पुलिस बायदि। गाहाय माने बि बिफानफोराव साख्रि मावनो हादों नङा होमब्ला नोंथां? दा बिथांमोना समाज माने माने ओ ओ बेरेखायैबो सांग्रांथि लाबोनो नाजाबाय। थादों आरो ना नोंथां। दा बर आइजोफोरा। सादारन खस्थ माने सहायनाय आरो हारिमुवरारि नङा होमबा नोंथां। बर आइजोफोरनि दा बिथांमोननि हेफाजाब माने थारैनो बर हारिया गोबां बिथिङाव जौगानो हादों बा जौगानायखौ जों नुबोगासिनो दं बा नुबोबाय थादों नङा होमब्ला नोंथां समाजनि माने औ औ। ओ आरज गाहाय जौगानाय बा ओ आइजोफोर आरोबाव सोलोंथाइ आरो सांग्रां थिहोनाय माने होनाया बयनिबो गाहाय बिबान बा गाहाय माने ओ खै बिखा गोसोजों मावबोन बिबान नङा होनब्ला नोंथां।
औ औ थारैनो औ।
औ नंगौ दा नोंथां जों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ औ औ औ औ दा जोंनि समाबो गोबां बारगलांबाय औ दा
सावरायनो दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा सा
औ औ साबाय औ सा साबायखर नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबायाबर औ औ साबायखर औ औ एसेनोसै।